आलदा हेलौ
औ हेलौ
ओ खोन खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथां ओ दिनै जोङो सावरायनो लानाया आयदायानो जादों सोलोंथाइनि बागै ओ नोंथांजों आं दिनै सोलोंथाइनि बागै सावरायगोन ओ सोलोंथाइ बुङोब्ला थ दानि मुग गायाव जोबोद मा होनो नांगौ जानाय बेसाद आरोना सोलोंथाया मानो बुङोब्ला दानि दानि मुग गाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो जाला जेराव थांब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ जायो मोनसे फिसा खामानि फोर मावनो होनब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ जायो बेफार खालाम नोबाबो फालांगि खालामनोबाबो बेयावबो सोलोंथाइ नांगौ जायो एस एसे एनै बेबायदि सानजाबफोरखौहाय हानो गोनां जायो सोरबा जुदि ओ साय बास सोलोंथाइ लाथारि दङब्ला बिसोरहा गोबां बेबायदिनो प्रब्लेम जायो आरोना बेबायदि बेफार फालांगिफोर खालामनायफोरावबो दायो सोलोंथाइ बुं बेयाव मोननै रोखोमनि सोलोंथाइ थायो आं सानो आरोना जेखौ जोङो गावनि बिमा बिफा बिफानिफ्राय सों न'खरनिफ्राय सोलोंबोयो बे मोनसे आखुआरि सोलों आखुआरि सोलोंथाइ आरो जेखौ जोङो फरायसालियावहाय सोलोङो बेफोरो जाबाय जोंनि सोलोंनो गोनां सोलोंथाइ आरोना
औ
दा जों जोंनि बे जिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिमानिफ्राय सोलोंबोयो जोनोम जानायनिफ्रायनो जों जिखौ बिमानिफ्राय सोलोंबोयो जि गुन आखुथायाइफोरखौहाय जोङो बिमानिफ्राय सोलोंबोयो बेफोर आखुथाइफोरखौ हाय जोङो जोङो ओ आखुथायारि सोलोंथाइ होननानै बुङो ओ जायखौ हाय बिमाया जोंखौ आसि हमनानैहाय जोंखौ फोरोंग्रोयो फरायसालिनि सिगाङावनो जोंखौहाय जोंनि फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफा जायाहाय जोंखौहाय रायज्लायनो फोरों जोंखौ लिरनो फोरोंजेनो आरो गोबां बेबायदिनो आ आखल ओ रायज्लायनाय
औ
गासैबो जोंनि बिमा बिफानिफ्रायनो न'खरनिफ्रायनो जागायबोजेननाय आरो ना सोलोंथाइ बुङोब्ला गोदोथ' बेबायदि सोलोंथाइ लाबाङामोन मानसि माहाय सुबुंफोरा़ ओ गोदो गोदाय बिदि मेट्रिक फास खालामबानो मेट्रिक आनजाद पास खालामबानो हायार सेकेण्डारि आनजाद पास खालामबानो बेबायदि गोबां साख्रिफोर मोननो थायोमोन नाथाय दानि जुगाव नायनो थाखाय थाङोबा बेबायदि नंला दानि गहाय बिए बि खालामनानैबो गोबां सुबुंफोरा ओ ओरैनो बेबायदि दंगासिनो ओ जेबो खालामालासिनो नाथाय गोदोनि दिनाव जुदि बि ए बि एस सि खालामोनब्ला बेनो जोबोद गेदेर बि बाथ्रा जायोमोन गिदिर बाथ्रा जायोमोन बाखनायजाथाव जायोमोन नाथाय नाथाय दानि मुगायाव बेसेबांखिनि फरायनाया जेबो मुलाम्फा गैलिया जेबो लाब जालिया गोबां बेबायदि गामि ओनसोलफोरावहाय नुनो थाङो ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जायफोरा गावनि फरायनायफोरखौहायूतू थ'बाय बिथांमोनाबो बेबायदि जायफोरा हायार से सेकडारि पास खालामना दोनथ'बाय बिसोरफोरा बिथांमोनाहाय फरायलाङाब्लाबो बेलेग गुबुन लाइनावहाय थांनो हायो जेरै आखायनि खामानिफोर सोलोंनो हायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला आइ ति आइ फोरखौ लानो हायो आरो सिख्लाफोरा बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो जि दानायफोरखौ सोलोंनो हायो जिदि सिुथाबनायेलेर फोरखौहाय सोलोंनो हायो बेबायदि गोबां आखाइनि खामानिफोरबो दङ जाय जोंहाय जाय सोलोंथाइखौहाय जोङो लाजोबनो हायाब्ला खामानिफोरखौ सोलों नानै जोङोहाय बेबायदि जिउ खुंलांनो हायो दान नोंथाङा बे सोलोंथाइनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानदों ना
औ नगोन नोंथांनिसिम गोजोन गो जोन मोनाबिलि गाहाम हामगलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय सिगांग्रो दायो बे समावहाय औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंगौ नोंथाङा सों खथाइनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होबाय आरो मोजाङै बेखेवनायजों लोगोसे बुजिनाय बुजिनोबो हाबाय आं दायो नाय फोलावनायजों लोगोसे जाहोनाय लोंहोनायजों लोगोसे जोङो जोंनि न'आवनो थानानै जोङो बिमा बिफानिफ्राय सोलोंगोरो। मोजां गाज्रि थाङो जों लोगोसे स्कुलाव फरायनायजों सम जाहैयो अब्ला जोंबो स्कुलाव होयो जेब्ला से बोसोर बा ब्रै बोसोर जायो अब्ला सिगांग्रो जोङो अंगनबादियावहा सोलोंथाइ होयो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेनिफ्राय सोलोंजेननायजों लोगोसे बिसोरनो गेलेनाय खेला-दुला बेखौबो सोलोंथाइ होलाङो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला देरलाङो अब्ला गिदिर बेबायदि एल पि स्कुलावहाय मुं थिसननानै थाखो से